हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों ना
औ खोनादों मोजाङैनो नोंथां
औ नोंथाङालाय दासान्दि माथो खालामबाय दङ?
नै ओरैनो गरम बोथोर ना आलां फालां दंलाबायलै नोंथां ओरैनो
औ मा नोंथांमोनथिं जोबोद गरम नामा?
गरमाथ' एसे गरमानो माइबो गायाखै नालाय ओरैनो थाला बायदों आलां फालांनो
औ जोंनि जाय आंबो दंफां सायाव जिरायनानै दङ अखालाय हादोंमोन दै अखा अखा गारखांनानै दायो जा गरमसो जाबोलांबाय
ए बोथोरानो गरम ना दासान्दि
औ बोथोरानो बेनोखाना दा ओ जाखांनो माने ओ मो खेबसे जाखांबाय फुंनिखौलाय मैया हरनि माबा दङमोन अमा बेदरजों आलु एवनाय बिनिफ्राय। ओ अनलाजों दाउ बिनिफ्राय आरो दिनै आलु फ्राय एवनानै जाबाय।
बा माथो जा गोथाव गोथाव जाबाय नों
उम गोथावआनो नोंथां बे साननैसोथ' जानायानो ल'खासै नोंथाङालाय माथो ओंख्रि जाखांखो?
जोंना गैयालै मैथा नासो नोंथां बिदिनो ओमफ्राय। अमा आसार बानायना दोननाय दंमोन बेखौनो एसे जादों। गरमना सोमजानानैसो जाबाय।
नोंथांमोनहालाय गोबां आसार बनायना दोनो नामा बिदि
दोनो नोंथां बिदिनो दोनलाबायो सम सम जालाबायनो होननानै जौ बानायनानै दोनो। लोंनो होननानै इदिनो।
नोंथाङाबो नोंथाङाबो जानो लोंनोबा मालाबा फै।
नोंथाङा लिंबासो थांनो हागोन दा नोंथाङाथ' बहानि आं बेखौबो मिथिला नालाय दा बोरै थांनो हानांगौ दे।
ए नोंथां दे उनावहाय पार्सनेल कनटेक्आव खोन्थालायगोन बेखौहाय।
औ।
मालाबा नामबार लालायनायनानै। र' दाथ' माबाबाय नालाय।
जोबजुबबाय नामा?
नोंथां माने जोंहा थारमाने माइखौनो गायखाया नोंथां। ओंखायनो ओरैनोसो थालाबायो माने माइखौ गायनाय जा थ'आ। नानै जायो नोंथां ओरैसो आदिसो होयोना बन्दकसो लायैनाय दं। बाहायसो आरोना नोंथांमोनहालाय?
होयोबालाय माइखौथ' मोनबोखायोना।
मोनबोनाया मोनबोयो औ होमब्लाबो गायहैफाया ओरैनो थालाबायो। नोंथाङालाय दासिमहालागै बेसेबां ओ फरायनाय जाखो?
हो नोंथां?
ए माथो खालामनो सानदों नोंथाङालाय? उम माथो खालामनो सानदों दायो नोंथाङालाय?
खोना फैयासैलै। हेल'। दाना खैथ' गोजानाव थांबाव। आंनाव दानाखै।